औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ आंनि रावा स्पस्थ'यै फैयो नोंथां। औ औ औ खुलुमनाय थाबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ औ औ। आदसा नोंथाङा दासान्दि फ्रि दङ ना नोंथां?
औ आङो दासान्दि फ्रियावनो दंथ'यो आरोना नोंथां।
औ औ आं नोंथांजों नैबे दा समावहाय आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ लाइनाव लानाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां हागोन दे सावरायनो हागोन।
नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां हागोन सावरायनो हागोन।
आतसा आतसा। दा आं नोंथांजों जोंनि जा बर' समाज बा जोंनि समाजावहाय बेनि जोंहा मा न'खर न'खर जोंहा अमा बोरमा दाउ बेफोरबायदि फिसिनायजों लोगोसे ओ बा फिसिनायजों जोङो मा मा जोङो मुलाम्फा मोननो हायो बा जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो मा मा मुलाम्फा मोनो। नोंथाङा बेखौ जों आंनो एसे फोरमायनो नागोन नोंथां।
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां औ।
अ नोंथां जेनेबा गिबियावनो। नोंथाङा ओरै बुंदों जोंनि समाजाव बा जोंनि न'खर न'खर न'खर जे दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ बांसिन फिसिनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
जोंहा मोसौखौ जेनेबा दुब्लिफ्राव हालेवनाय बा माबा मोनसे जिनिस जोंनि जानो थाखाय मैगं गायनो थाखाय माबा मोनसे जिनिस फोनो बा माबा मोनसे थाखाय जोङो मोसौखौ बे मोसौ माबाखौ जेनेबा मोसौ हालुवाखौ खौ जोङो हालौवो आरोखि हालेवो जेनेबा आरो जोंना मोसौ गायखौहायथ' नोंथाङा मिथिखायो जेनेबा मोसौ गायनिफ्राय जोङो मोनसे प्रटिन मोनो जे जों गाइखेर मोनो।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां औ।
जोंहा ओरै बोरमा अमा दाउ जेनेबा दाउ बोरमा अमा बेफोरखौ जोङो मानि थाखाय पिसियो होनना बुङोब्ला जोङो जे जोंनो नांगौ। समाव जेनेब्ला जोंनो नांगौ बायदि समावहाय जोङो जेनेब्ला मानसिनावथ' जेनेबा जोबनो गैयै जेनेब्ला राहा जेनेबा रांनि प्रब्लेम बेफोराथ' जाखायो नोंथां बे खौ जेनेब्ला नांगौ टाइमाव सुफुंनो थाखाय जोङो बे दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ जोङो फाननानै सुफुङो आरोखि ना नोंथां
औ औ।
मानसिफ्रा सुफुंना लायो। अ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो। ओरै जेनेब्ला दाउफोरखौ बुंनानै ला जों दाउदै
औ औ।
औ दाउदैनिफ्रायथ' जोङो प्रटिनबो मोनखायो आरो ना नोंथां। जेनेबा जोङो फिटनेस बडिखौ गेइन खालामनो थाखाय जोङो जेनेबा प्रटिनखौ इनिफ्राय दावदैनिफ्राय दावदै गोथां माबायो बा मोनो आरो।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ।
दा नोंथांमोननिथिं जेनेब्ला बिदिनो न'खर न'खर बा समाजाव जेनेबा बिदिनि जिब जुनार फिसिनाय बा माबानाय बेफोरनि नोंथाङा माबायदि नुबोदों आरोखि बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो मानो हाया जानो जोंहा दा बावैसो नोंसा मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय जोंहा बे न'खरा दिनै जोंनि समाजावहाय जोंहा जिब जुनार दावउमा दाउसा जोंहा फिसिनानै जोंहा मा मा मा मुलाम्फा फा बा मा माबायदि जोङो मोनो बेनि सायाव नोंथाङा आंनो फोरमायलांबाय आंबो आंनिफ्राय आङो जा हायो आंहाबो बेफोरनि सायाव एसेबां ओरि गोबां बा फार्मिं टाइपनि आंहा नलेज गैया स बेनिखायनो आङो जा हायो आंनिफ्राय आं मिथिनाय आं खोथाखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथां।
औ नोंथां दे।
औ औ जोंहा दिनैनि समावहाय जोंहा जोङो बर' फोरनि समाज बा जोंनि समाजावहाय जोंहा मा नुयो जोङो न'खरफ्रोमबो जोंहा मा बेफोरबायदि दाउ अमा बोरमा बायदिसिना मोसौ जोङो जोङो फिसिनायखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां? औ औ दा जोंहा बेफोरनि सायावबो जोंहा जोंहा न'खराव फिसिनानैथ' जोङो एसे एसेबां जोङो नांगौ बायदि जो मुलाम्फाखौ जों मोननो हाया नंगौ नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ औ दा बेनिखायनो जोङो बिनि अनगायैबो जोंहा मा खायसे जोंहा मुलाम्फा मोननो थाखाय जोंहा जोंनि जा लाइमोन बा जोंनि जा फार्मासफ्रा जोंहा मा खायसे जिब जुनार फिसिनाय बेफोरखौ मोनसे खायसे लेभेलाव लानानै थांदों आरो नोंथां। दा मा लेभेलाव लानानै थांदों आं बेनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों। जोंहा दिनै न'खर न'खर जोंहा अमा जोंहा न'खरफ्रायाव जोंहा बिमा माहारिया जोंहा जोंहा न'खरुंबोथ' जों बिमा माहारि बेखौ जोो माफा मानै जोंङो अमाखौबो जों फिसिनाय नुयो नङाबा नोंथांङां। औ औ आरोबाव जोंङो अमा फिसिनायजों लोगोसे बोरमा बो जोंङो माफा माने बेफोरबायदि फिसिनाय नुयो जोङो दाउफोरखौबो जोंङो ओरैनो माथाम माब्रै माबा जों बेफोरबायदि जोङो फिसिनायखौ जों नुयो आरो। दा जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा अमानि बेलायाव जोंङो बुंनो थांङोब्ला दा जोंहा अमाखौ जोंङो मासे मानै जोंहा फिसिया लाबानो जोंङो मोनसे फार्मिं लेभेल मोनसे फार्म लेभेलाव जोंङो लानानै जों अमाखौ मा गोबां रोखोमनि जोंङो फिसिनो हायो। दा जेरै जोंङो अमाखौ जोंङो मोनसे फार्म लेभेलाव जोंङो कनभार्ट खालामबाय कनभार्ट खालामनानै जोंङो मा खालामनो हायो। जों अमानो जोंङो नांगौ बायदि जों आदार जेरै जोंङो फिटफोरखौ जोङो फि फिदिं खालामनाय जोंङो फिदिं खालामनानै जोंङो नांगौ समावहाय जोंङो मा खालामगोन जोंङो अमानिफ्राय जोंङो खायसे हारभेस्टिं टाइपनि जोंङो मा खालामगोन जोंङो बेखौ अमा फिसा फाननांगौ समाव जोंङो अमा फिसा फाननोसै नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा जों अमानि बेलायावनो जोंङो गोबां रोखोमनि जोंङो अमाखौ जों फाननो हायो। दाङो माबायदि जो मा माोखोमै फाननोायो होननानै बुंङो अब्ला जों गिबियावनो आं दाबावैसो बुंलांनाय बायदि जों अमा फिसा जों अमा फिसाखौबो जोंङो फाननानै जोंङो रां आरजिनो हायो दा अमा फार्मनिफ्राय ओमफ्राय जोंङो मा खालामनो हायो। जों अमा जोंङो गथायै फानाबालानो बा बालासिनो जोंङो मा खालामनो हायो। अमाखौ जोंङो ओ बेदर बेदरजों फाननो हायो। नंङा नोंथां दा आरो बिनि अनगायैबो जोंङो मा खालामनो हायो जों अमा बिमानि जोंङो सायाव जोंङो अमा बिमाखौ जोंङो फाननानै जोंङो रां लानो हायो।
औ नोंथां औ।
अमा जोंङो मा खालामो अमाखौथ' जोंहा दिनै फार्मफोराव जोंङो गोबां रोखोमनि जों मा नुयो। जों खासि अमा औ औ जोंङो खासि'माखौथ' जों गोबां रोखोमनि जोंङो बानायनाय नुयो। स' बे खासि अमाखौ जोंङो आलदा रोखोम जोंङो फाननो हायो। जोंहा बे अमा खाासेया जोंहा आलदा आलदा रोखोमनि दाम दं। जोंहा बिनि अमा खासिना मा जोंहा बेसेना गुबुन अमा फिसा बा अमा बिमा बा अमा बुन्दैनि निसिख्रै जोंहा मा एसेबाबो जोंहा बांसिन जों बेखौ नुयो आरो। दा जोंहा अमानिया जोंहा थांबाय जोंहा दाउ दिनैहाय जोंहा न'खरफ्र न'खरफ्रथ' जों दाउखौ फिसिनाय नुयो बे फिसिनायनि बेलायावबो जोंङो मा जोंङो दाउखौ जोंङो मोनसे फार्म जोंङो मा जोंङो दाउखौ जों गोबां रोखोमनि फिसिनो हायो। जोंहा दाउआ जोंहा गोबां रोखोमनिबो दंङो जेरै जोंङो दाउनि रोखोम बुंङोब्ला जोंहा मा जोंङो लकेल दाउ फिसिनो हायो जोंङो ब्रयलार दाउ फिसिनो हायो। जोंङो लेयार दाउ फिसिनो हायो जोंङो खनालि दाउ फिसि फिनो हायो स' गासै दाउनिबो जोंहा मा पारपारसाआ बेलेग माने बिथिंङाव बेलेग बेलेग दा जोंङो दाावदैनि थाखाय जोंङो लेयार फिसियोब्ला जोंङो जोंङो दाउदैनि सायाव जोंङो मार्केटिं बा जोंङो हाथाय खालामनो हागोन जोंङो बा जायखौ फाननानै जों फालांगियाव जों लाबोनो हागोन दा जोङो ब्रयलारनि जोङो बयलार दाउनि जोङो फार्मिं खालामोब्ला जोङो मा खालामनो हागोन जोङो बेदरनिफ्राय जोङो बेदर खामनो हागोन। दा जोंहा खनालि दाउ खनालि दाउ होनना बुङोब्लाथ' जोङो प्राय खनालि दाउ जोंहा ओ मा जोंनि लकेल दाउजों जोङो फ्राय सेम बा जोङो एखेखौनो नुयो आरो
औ नोंथां।
औ दा जोङो बेनिफाय जोङो फाननो हायो जोङो बेदरै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो फाननो हायो। दा जोंहा न'आव फिसिनानै जोङो माथाम माब्रै फिसिनानै जोंहा जेसेबां रां मोनगोन। जोंहा फार्म बानायनानै जोङो बेनिखुइ जोंहा बांसिन जोङो डाबल नङा ट्रिपोल नङा जोङो गोबां माने हिउज एमाउन्ट जोङो मा खालामनो हागोन जोङो गेइन खालामनो हायो आरो। दा जोंहा आरोबाव जोंहा फैबाय जोंहा मोसौनि बेलायाव जोङो मोसौनि बेलायावबो जोङो नायोब्ला जोंहा मा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो ओ मोसौनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो मोसौ जोङो ओ जोङो दिनैथ' जोंहा मोसौआ जोंहा गोबां रोखोमनि दंसै नंगौना नोंथां?
औ नंगौ।
ओ जेरैहाय जोङो दिनैहाय जोङो गाइखेरनि जोङो खामनो थाङोब्ला जोंहा ओ फेमास बयबो जोंहा मुंदांखा जोंहा मा दङ' मोनसे मोसौ दङ। बे मोसौआ जाहैबाय जोंहा जारसि मोसौ बे जारसि मोसौनिफाय जोङो मा खालामनो हायो गोबां जोङो नांगौ। निख्रुइ जोङो बांसिनै जोङो मा खालामनो हायो जोङो गाइखेर मोननो हायो।
औ नोंथां।
दा जोङो मोखौ जारसिखौ जोङो जुदि ज' न'खराव जोङो माब्रै, माबा बा दसथा बा गोबां रोखोमनि जों फिसियोब्ला जोंहा मा बेफोरनि फाय जोङो मासेया जोंनो दस लिटार होयोबा जोङो एकस'ताया जोंनो गोबां रोखोमनि लिटार होगोन। जों बेफोरबायदिनो जोङो गाइखेरनि फालांगि खालामनो हायो। नंगोना नोंथां औ, जुदि जोङो मोसौखौ जोङो मोसौ फिसा बा मोसौ ओ देरनायखौ जों फानोब्लाबो जोङो बेनिफ्राय जोङो गोबां जों रां लानो हायो आरो।
औ नोंथां।
औ ओ दा जोंहा बेफोरबायदिनो आरो जोंहा दिनै न'खराव जोङो माफा मानै फिसियो जा माफा मानै फिसिनायाव जोंहा मा खामनो हायो। जोंहा न'खरावल' जानो ना जोङो फाननो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ जायो नोंथां जायो।
दा जोङो बेनि अनगायैबो जोङो दिनैहाय आं दानि बुंनाय बायदिनो जोङो आंनि बायदि जों फार्मफोर खालामोब्ला जोङो मा खालामनो हायो। जोङो खायसे रांजों मुलाम्फा लानायजों लोगोसे जोङो नांगौ समावनो जोङो दिनै आङो बेदर जानो लुबैदों। आङो दिनै ना जानो लुबैदों आं। बै आंनि फार्मनि गेजेरनिफ्रायनो आङो बैखौ आङो कन्जिम खालामना लायोबा आङो ओ जानो हायो आरो। दा बेनि सायावबो जोंहा आंहा मोनसे बुंनो थालांबावदो जोंहा ना ना फार्म जोंहा ना होनना बुंब्लाथ' जोंहा दिनैनि समावहाय जोंहा ओ नाया जोंहा बिराद मा जाना फैदों जोंहा बेफोर गोनांथि जाना फैदों जोङो नाखौ जोङो मा दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो जोंनि बर'फोरनि खर्मआनो जा बा गुबुनफोरनि खर्मआनो जा ब माबा मोनसे हाबा बिबा बा माबा मोनसे एनि टाइपस अफ जों मा कर्मल थायो नङा होमबा जोंनि जनि समाजाव।
औ नोंथां औ।
औ सार बेफोरबायदि कर्मफोराव जोङो बेफोरखौ जोङो जोङो गोबां जोङो जोङो दिनिनि दिनाव जोङो नाखौ जोङो गासिबो जोंहा मा बाहायनायखौ जों नुयो दा जोङो बे बाहायनो थाखाय जोङो मा खालामनो हायो जोंनि जोंहा जुदि खमैब्लाबो हा दंब्लाबो बा बुरजा हा दंब्लाथ' जोंहा बिराद मोजां जों बैफोर जोंनि गोलैना थानाय हा बेफोराव जोङो मा खालामनो हायो। गोबां गिदिर गिदिर जोङो फिसारिनि जावनानै जोङो जोङो नाफोरखौ जोङो फिसिनो हायो नंगौना नोंथां औ जोङो बे फि खारिनिफाय जोङो मा खालामनो हायो ना गिदिरनिफ्राय लानानै जोङो ना फिसासिम जों फाननो हायो। जोङो ना गिदिर नांगौब्ला जोङो ना गिदिर फाननो हायो जोङो फुवान नांगौब्ला जोङो फुवान खालामनानै जोङो ना फुवानखौ जों फाननो हायो। नङा नोंथां जोङो बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि समावहाय जोङो ओ बेफोरखौ जोङो फालांगि टाइप खालामनानै बा फालांगि खालामनानै जोङो जोंनि नांगौ बेफोरनिफ्राय जोङो जोंनि फार्म जोंनि फालांगि खालामनानै जों मोननाय थाइनिफ्राय जोङो नांगौ बायदि जोङो मा खालामना लानो हायो जोंनि नांगौखौ जोङो सुफुंना लानो हायो। दिनै गाबोनहाय आङो गोदान गस्ला गाननो लुबैदों। आं बै रां आं मुलाम्फा मोननाय रांनिफ्राय आङो मा खालामनो हायो। गोदान नांगौ बायदि आं गस्ला आङो सोलायनानै गाननो हायो। दिनै आंनो गाबोन आङो बबा थांगोन हान्था मेलानि थाखाय आंनो नांगौ गारि बे गारिखौ आङो बै मुलाम्फा मोननाय रांनिफ्राय आं बायना लानो हायो। नङा नोंथां स' जोङो बेफोरबायदिनो जोङो दिनैनि समावहाय जोंनि संसारावहाय जोङो दाउ, अमा, बोरमा,